हेलौ
औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय
औ औ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथाङा आं दायो ओरैनो दङ ओमफ्राय नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो दङ नोंथां नोंथांखौ आं कल हरनायनि जाहोना जाबाय ओ नोंथांजों ए से सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङना नोंथां? औ नोंथां ओ नोंथांजों आं जोंनि देहाखौ माबादियै ओ सांग्राङै लाखिनांगौ बेफोरबायदिनो जों माबादि ओ फिथाइ सामथाइ बा मै गं थाइगं जानानै बेफोरबायदिनो जोंनि देहाखौ सांग्राङै लाखिनांगौ। बेनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां देनाय बुंनायसाय बिदिब्ला
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों गावबा गावनि देहाखौ सां गोबाङै लाखिनो थाखाय फुंनि बा, द' रिंगानि सिगांनो सिखारथारनांगौ बेफोरबायदिनो औ जेसेबां हायो एसेबां नांगौखिनि दै लोंनो नांगौ ओ खमैब्लाबो जों औ सानसेयाव ओ नै थाम लिटारसो दै लो लोंनो नांथारगौ नोंथां।
औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो जों फुङाव सिखारनानै ओ दै लोंखांनानै बेफोरबायदिनो खाथि खालानि फिल्डफोराव उम बियाम बा एक्सारसाइस बेफोरबायदि खालामनो नांगौ नोंथां
औ नों
औ औ औ नोंथां आरो जों गाव गावबा गावनि देहाखौ बा जोंनि देहाखौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय जोंथ' गोग्गो दैनि गोनांथार ना नोंथां? औ औ नोंथां गोग्गो दै नङाब्ला जोंनि देहाफोरा ओ लोरबां जालाङो बा बेराम आजार जालांनो हमो औ नोंथां औ बेफोरबायदिनो जों गावनि देहा खौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय। न'वावनो गायनाय गोथां मैगं थाइगं गोबोर हा हासार होनानै गायनाय मैगं बेफोरखौ जानो नांगौ ओ न'आवनो गायना -नाय गोथां मैगं बुङोब्ला लाइ ला हा पालें बेफोरबायदि मैगंखौ जानो नांगौ नोंथां लोगोसेनो फिथाइ सामथाइ ओ सुमफ्राम आनारस बेफोर खौबो जानो नांगौ आपेल आंगुर दालिम बेफोरो जाबाय जोंनि देहाखौ मोजाङै बा सांग्रांयै लाखियो नोंथां औ-औ-औ नोंथां बिदिनो जों फुङाव सिखारनानै एक्सारसाइस बा बियाम खालामनानै फुंनि जों गोग्गो बारहावाखौबो लानो नांगौ नोंथां
औ नंगौ
औ फुंनि गोग्गो बारहावा लायोब्ला देहाखौ सांग्राङै थायो होननानै जों मोनथिनो मोनो नोंथां
औ नंगौ
थां औ बेफोरबायदिनो जों बेला बेलासि समावबो मोनाबिलि समनि बार जानो नांगौ खाथि खालानि फिल्डफोराव थांनानै एक्सारसाइस बा बियाम खालामनो नांगौ खाथि खाला खाथि खालानि बा गामिनि गथ' गथाय लांना लांफानानै जों बेफोरबायदिनो एक्सारसाइस गि बियाम बा दसे बेफोरबायदिनो खारनाय बारनाय काबादि गेलेनाय गुरला गेलेनाय बेफोरबायदिबो सम सम जों गेले
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ-औ नोंथां बिब्दिब्ला नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय
औ मा-मा खालामो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनै औ नोंथां थारैनो आङो आंनि देहाखौहाय माबोरैहाय जोथोन लाखियो होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ आङो गिबियावनो फुङाव फुंनि ब्रै रिंगायाव सिखारनानै बैफोरबादिनो ओ औ गिलास सेबा गिलासनै दै लोंग्रोनाय जायो नोंथां ओ बेनिफ्राय आङो बेफोरबायदिनो लामाफोराव नङाब्लाबो खाथिनि फिल्डआवहाय आङो थांनानै दसेब्लाबो औ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि ब्याम खालामहैयो बा दसे खारो आरो आरो बैफोरनि अनगायैबो आङो ओ आंनि देहाखौहाय गोग्गोयै लाखिनो थाखाय गिबियावनो जोङो गोथां मैगंनि गोनांथि जायो नालाय ओंखायनो औ मैगं गोथां जानांगौ जेरै आं बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं जायो जेरै मैगंनि अनगायैबो आङो औ आरोबाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बा बैफोरबायादिनो गोबां रोखोमनि औ मैगं थाइगं जायो आरो आङो बेफोरबादिनो सानसेयावहाय नै लिटार दै सानफ्रोमबो लोङो होनजायो औ नोंथां मानो होनब्ला औ दै लोङोब्लाबो जोंनि देहाया गोग्गोयै थायो होननानै आङो मिथिनो मोनदों औ बेनि अनगायैबो आङो ओरैनो बेलासि समफोरावबो बेफोरबाददिनो खाथिनि फिल्डफोराव बा बेैफोरबाददिनो फोथारफोरावबाबो
औ
एरनो खारनानै प्रेक्टिसो आरो बियाम खालामो आङो बेफोरबायदिनो सानफ्रोमबो औ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बियाम खालामनानै आङो आंनि देहाखौ जोथोनै लाखिबोगासिनो दङ आरो जोङो ब्याम खालामनायजोंल' जोंनि देहाया गोग्गोयै थाया जोङो बेफोरनो जों बायदिसिना रोखोमनि खेला जेरैहाय खारनाय बारनाय औ आरो बैफोरनि अनगायैबो जोङो जामुं जानांगौ जामुं जायोब्लाबो जोंनि देहाया गोग्गोयै थायो आरो जोङो बेफोरबादि आंनि फंनै फंबायमोनखौबो आङो लोगोआव लाफानानै बिसोरखौबो बेफोरबादिनो औ देहाखौ गोग्गो लाखिनायनि सोमोन्दै फोरमायना होयो
औ औ मोजां
औ बिब्दिनो नोंथाङा हायोब्ला एसे फोरमायहरदो नामा
औ औ नोंथां जों बेफोरबायदिनो देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय लोंनाय दै बियाम बा फुंनि बारहावा जानाय बेफोर बेफोरजोंल' नङा सम सम जों दाग डक्टारनिबो हेफाजाब लानो नांगौ जायो नोंथां। औ बेफोरबायदिनो औ जोंनि खाथि खालायावथ' बेफोरबायदिनो
औ औ औ नंगौ नोंथां
औ औ बेफोराव थांनानै औ बेफोराव थांनानै जों डक्टरनियाव एसे नाव थांनानै डक्टारनि हेफाजाब लानो नांगौ जायो। जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो औ सम सम जों डाक्टरनिबो हेफाजाब लानो नांगौ। बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि गोरों गोरा सुबुंफोर फैनानै सम सम गामि याव फैनानै मेल मिथिंबो खुंनाय जायो बेवहायबोथ' जों गोबां जोंनि देहा सांग्राङै लाखिनो थाखाय मा मा खालामनांगौ? खौबोथ' बिथांमोना जोंनो फोरमायनानै होलाङो बा बुजियनानै गलाङो बेनिफ्राय जों देहाखौ मा दियै औ नोंथां सांग्राङै लाखिनांगौ बेफोरनिफ्रायबो जों मोनथिनो मोनो नोंथां। थां औ औ नोंथां औ बेफोरबायदिनो जों देहाखौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय हाग्रानि गोथां मैगं खाबथिंनानै मोननाय मानि मुनि नि बुथुवा खिफि बेन्दों मायसुन्द्रि बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि मैंगं मोननाय जायोमोन नोंथां औ बेफोरबायदिनो औ औ नोंथां। खिफि बेेन्दों बेफोरबायदिनो जारि बिलाइ बेफोरखौ जों लोमजायोबा साजायोब्ला दाउजों जाला संनानै जानायबो जायो नोंथां बिब्दिब्लाथ' देहाया स्रां स्रां साफा मोजां नाङोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ औ नोंथां ओ देहाखो जों सांग्राङै ला खिनो थाखाय बेफोरबायदिनो खालामनाय जायो नोंथां ओ लोगोसे जों ओ हाथाय बाजारफोरनिफ्राय गलाफोरनिफ्राय बायनानै मोननाय ओ गुबुन रासायनारि हासार बाहायनाय बेफोरबाय मैगं थाइगंखौ जों जानो नाङा नोंथां न'वावनो गायनाय लकेल मै गं औ बेफोरबायदिनो जों गोथां मैगंल' नङा बेफोरबायदिनो उम जोगोनार बा भेन्दि, लेस्रा, प टल काक्रेल, कुन्द्रि बेफोरबायदि मैगंफोरखौ बो जों न'वावनो न'नि गोबोर हासार होनानै बो जों गुबुन रासायनारि मुलि बा हासार बाहायालासिनो न'नि गोबोर हासारजोंनो जों ओ न'नि गोबोर हासारजोंनो ओ गायनानै बेफोर खौबो जानो हायो नोंथां जों गोथां मैगंल' नङा औ औ नोंथां औ बिब्दिब्ला नोंथाङा एसे औ नोंथां बुंनायसाय
नोंथां ओ जोंना समाबो जानानै फैबायमोन बिदिब्ला
औ औ नोंथां
औ नोंथाङा आंनो जाखिनि मिथियै बाथ्राफोरखौ औ नोंथाङा आंनिसिम फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ आंबो जोंनि देहाखौ माबा दियै सांग्राङै लाखिनांगौ बेखौ जाखिनि मोनथियामोन नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां थारैनो औ। दे बिदिब्ला नोंथां।
थां दे
औ